औ। खोनादों ना?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
औ आं आं आं ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
अ। अ। आंबो ओरैनो दं।
औ औ आं नोंथांनो फन हर नायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोनसे खोथासो सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ सावराय जागोन।
औ। नोंथांमोननि ओरै ओनसोलजों मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन। ओ जों नि ओनसोलथिं बांसिनानो ओ मान माइ आबादनि सायाव माइ आबादखौ मावनानै जायो। मानो होनब्ला बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फ्रायनो ओ आबादनि सायाव सोनारनानै थायो नालाय।
औ।
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
औ आं खोनागासिनो नोंथां।
औ ओम बिदिनो जोंनि ओनसोलथिं ओ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद ओ मावनाय जायो। ओ बेनिफ्राय बि दिनो बायदिसिना गोथां मैगं थाइगं गायो। जेरै ओम ओ जोगोनार, लेस्रा एबा सबाय बिमाबो होननानै बुङो। ओम बेनिफ्राय ओम मैथा बांगाल, मैथा गोखै गोखा फाथो बिदिनो बायदि रोखोमनि गोथां मैगं थाइगंबो गायो बिदिनो बुङो आं माइ आबादनि माइ आबादखौ माबायदि मावो बेखौ आङो
औ खोनासै
ओम स औ एसे सावरायना होनो सानदों आङो
मानि सोमोन्द मोन नोंथां?
अ आं नोंथां आङो माइ आबादखौ माबायदि मावो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायना होनो सानदोंमोन। औ बिदिनो माइ आबादखौ मावनोब्ला गिबियावनो बे जोङो जेरैनो दोनो जायखौ माइलि होननानै बुङो।
औ
बे माइलिखौ जों ओ जेसेबांखिनि फोगोन ओ बेखौ जोङो ओ बस्थायाव ओ सोनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो। ओम बिदिनो ओम दुब्लिखौ एवना लाग्रोनानै ओम बे फेंखा ओंखारब्ला बे ब्लियाव बे माइखौ फोनाय जायो। बेनि उनाव बियो खोथिया महरै खोथिया महरै रज'बो दा बिदिनो ओ एवनो ओ गायनो गोनां माखासे दुब्लिखौ ओ मोजाङै हेवनानै बेनिफ्राय खोथियाखौ ओ फुनो जाब्लाथाय जोङो हाजिरा खामला लाना नानै फुनाय जायो।
उ
बेनिफ्राय फुखांनानै जोङो गायनायावबो जोङो रुवानि जेरै गायग्रा मानसि जोङो लानाय जायो। दा बिदिनो जोङो ओ माइखौ गायो गायनानै बिद बिदिनो ओ मेसें बोथोरफोर बिदिनो माइआ मोनोब्ला बिखौ हानानै बिदिनो बे माइखौ हानानै बाख्रियाव सोयो जानो गोनांखौ दोनगोन बेनिफ्राय फाननो गोनांखौ ओ फानो बिदिनो ओ बर'फोरा एबा बर' सुबुंफोरा गावनि ओ जिउखौ बिदिनो ओ आबाद मावनानै माखासे मोननाय ओ रांखिनाजों गावनि लाइ जिउ खौ सुफुङो
औ
दा बिदिनो माखासे ओ आबाद मावनानैबो ओम बिनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनो बिदिनो गावनि ओ संसाराव ओम माखासे ओ नांगौ मुवा फोरखौ जोङो ओम दिहुननानै लानो हायो ओम नोंथां आं नोंथांखौ ओम सोंथि सोंनो सां सान्दोंमोन
औ नों
ओ नोंथांमोननि ओ ओनसोलथिंबो उम मायबाफोर आबाद मावो नामा नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। जोंनि ओनसोलजोंथ' गोबां रोखोमनि मावो। नोंथां ओ दै लाङियां गुबुन मेसें बोथोरनिया गुबुन बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावो आरो बिदिनो दैज्लांनि बुङोब्ला नोंथाङा जेरै बुंदों माइ आबाद माइ आबादानो गाहाय होननानै आरो जोंनि ओनसोलावबो मा दैज्लां बोथोराव माइ आबादा गाहाय बेनि अनगायैबो माखासे गाव गावनो बारि फोराव माखासे रोखोमनि मैगं थाइगं गायो बिदिनो था सोमलिफोर ओर ओ था सोमलि लि आरो बान्लु। बिदिनो मैस था, थाइबें, लेज्रि। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मावो आरो।
औ।
बैसाग सै बैसाग मासाव आरोबाव जोङो ओ हाइजें, हालदै, बेफोरबायदिबो आबाद मावो। जें आरो मेसें बोथोर होननानै बुङोब्ला गोजां बोथोरावथ' जों गोबां रोखोम मैगं मोनो जेरै लाइ, ला फा ओम उम बिदिनो आरोबाव बान्दा कबि, अल कबि, फुल कबि मुला बा बिदिनो आरोबाव गोबां रोखोमनि दंबावो ओ बिदिनो आरो
औ।
मावनानै बे आबादखौ मावनानै माखासे न'नि ओ न'खरनि आंखाल जानाय माखासे बेखौ संनाय जायो आरो जों माखासे। ओ गोबां माने मावनानै बेफार फालांगिबो खा खालामहैयो आरो बिदिनो बेनि गेजेरावनो ओरैहाय जोंहा नै आं मा होनो हालदै आबादनि सायावनो एसे फोरमायनायसै आरो नोंथां। जेरै जोङो हालदैखौ हालदैखौ गायनोबा जोङो सिगाङावनो बेनि ओ फेन्था बा फिसा बे नङाब्ला आरो बिमाखौबाबो गायजायो। बांसि नानो बुङो जे हालदैनि बे बिमा जानायखौनो गायोब्ला मोजांसिन जायो होननानै बुङो आरो बेखौ जोङो मोनसे जे जायगायाव गायगोन बेखौ जोङो दुफु दुफु एवनानै लाबाय। बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ नांगोलजों जोङो ओ आलुखौ जेरै गायो बेबायदिनो सिनबोनानै जों बेखौ गायनाय जायो। आरो उम
औ।
बि गायखांनायनि उनाव बे जाहाथे बे ओ फेन्टा बा बे
औ।
बिनि सायाव जिगाब बा थेमसि बेसरफोरनि बे नाखांनानै ओंखारनाय जिगाबखौ जोङो साव होनाय जायो आरो बेनो टिया बेयो आरो गिदिर दिरनानै जेरै बेदर थांबावबाय बेखौ जों आरोबाव जावनानै जोङो बेखौ आरोबाव माखासे जोङो हाथाइ बाजारावबो लांगोन। ओ सोरबा बायदिया गोबां मावोब्लाथाय बेखौनो ओ फालांगि खालामसै आरो सोरबा बायदि या आरो न'फोराव जोङो बोरैहाय जानाय जायो होमब्ला जों बेखौ हालदैखौ जोङो सुनानै मोजांहै सुनानै सारायाव रुनाय जायो आरो माने ओ एसे गावनि ज' खासिम मोननायसिम जोङो बेखौ रुनाय जायो। रुखांनायनि उनाव जों बेखौ आरो गोबाव सम फोराननाय जायो। जेब्लासिम बे राना अब्लासिम जों बेखौ राननायसिमहालागै फोराननाय जायो जेब्ला रानगोन जों अब्ला मेचिनाव लांनानै गुन्दै खालामनाय जों ओंख्रि जानायाव बाहायनायै जायो आरो ओरैनो आरो नोंथाङा
नोंथां औ
नोंथांमोननि जों बेखौ औ
ओ बे हालददि आबादखौ ना
नोङा नोंथां बे थासोमलिनि आ आबादखौ मावो ना मावा
अ बेबायदि थासुमलिनि आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावोब्लाबो ओ न खाथि खालायाव आंङो नुवाखै थ बेखायनो आंङो ओ बांद्राय गुवारै सावरायनानै होनो हानाय नंङा थेवबो ओ जेखिना ओ मिथिगौ बेखौ बुंना होनो सानदों दा बिदिनो ओ थासोमलिखौ ओ गायनोब्ला बे थासोमलिनि गराय बेखिनि खौ ओ हायाव फबनानै दोननाय जायो ओरैनो आं ओ माने ओ बारा एसें ओ मोनथिया थ नोंथाङा ओ मोनथिगौब्ला एसे फोरमायना होनो हागोन हागोन ना
हागोन नोंथां
औ
जोंनि ओनसोलाव नोंथां थासुमलिया आबादखौ गोबां मावो आरो माने सोरबा बायदि बिगासे बिगानै बेफोरबायदि फाननो थाखाय गोबां मा वो बिदिनो बेखो मावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो बे था सोमलि सिगांनि बिफां बोरायनि दानायखौनो जोंङो दासनानै गुसुं सुं खालामनाय जायो बेखौ गुसुं- गुसुं दानसनानै ओ ससे -ससे बिदिनो जंफार दाननाय बिजौ थुनो थाखाय बेखौ जोंङो ओ लारि- लारि बिदिनो हायाव जखाखिनिखौ लानानै जोंङो थुनाय जायो मा दोनानै दो होनाय जायो आरो हायाव। बेखौ दोसोना दोन्नानै जोंङो ओ जेथिया बियो देरगोन अब्ला ना जों बेखौ ओ बेदर थांङोब्लाथाय जों बेखौ फुनाय जासिगोन माने जोंङो आरो बेखौ बेदर थांबाय बा राबाय होननानै जोंङो माबोरै मिथिनाय जायो जों जेथिया बिनि बिलाया ओ गोजौ जानानै बिनि बिलाइआ मोनबाय माोने गुदि-गुदि नि बिलाइआ गोमोन-गोमोन जानानै मोनलांबाय थाबाय सिरिबाय थाबाय सिरिनानै इदिनो गोलाव बिदिनो सिरिलांबाथाय जोंङो इखो मिथिबाय दे बेयो राबाय होननानै। ओ बे बा बेनि बेदरा जाजाबाय होननानै जों मिथियो बेनि उनाव जों बे खौ मा-मा होनो जावनाय सोरबा बे फानोब्ला हाथाय बाजाराव फानसिगोन जानायखौ बुंङोब्ला जों बेखौ बेदरखौ ओ बिदिनो जावनानै रुनानै जागोन आरो। सोरबा बायदिया आरो बेखौ अन-गु फोरान बार बा गुन्दै खालामनानै फिथा जेरै थावनि दा जों बानायोना बेबायदि बो बानायनानै
औ औ थ' नोंथां औ जोंना औ औ जाबाय। दा बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोबां ओ गोजोननाय मोनबाय औ दे बिदिब्ला
औ आ दोनथबाय होमबा नों
औ